अ हेल'? खोनादों औ औ।
ओ नोंथाङा मा सोमोन्दो रायलायनो रायलाय मानि बिखय रायलायगोन बुंनो हागोन दायो।
ओआं नोंथांखौ फन खालामनाय जादों। आ फय फरायसालिनि बिसय एसे रायलायनो होनना जों बिनि सिगांबो रायलायदोंमोन नाथाय इमान जों बिनि सायाव फरायसालिनि सायाव गोथौयै जों रायज्लायनो मोनैलाय आं दिनै ओ बो बे फरायसालिनि सोमोन्दै रायलायनो होनना आं सानदों। ओ जिहेते जों जि फरायसालि होनना बुङोबा जोङो बे ओ मोनसे सोलोंनाय मोनसे ओ जिफोर ओ सोलोंनायफोरखौ जों नुनो मोनो जिफोर राव जेनेबा ओ अ हमना ला जि फरायसालि बेयाव गोबां टिचार्स ओ बेफोरबायदि फोरोंगिरि सासे सानै बेफोरबायदि फोरोंगिरि फोर थायो आरो
ओ आं मोनसे खोथ बुंनो नोंथाङा ओ माइक्र'फनखौ एसे खाथिङावलादोंब्ला एसे गोजान ला नोंनि ओ बार जि बार बे बारजों एसे खोनानाया एसे आलादा जादों बेनिखायनो नोंथाङा मोजां है बेय एसे गोजाननिफ्राय बुंनो हागोन।
औ दायो नोंथाङा खोनादोंना? औ।
बायदि खोनादों बा खोथा नांनाय एसे मोजांहै धर लानानै बुंबानो जाबाय दे।
जागोन आ आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जि फरायसालि आ बेयाव जोङो नुनो मोनो जि फरायसालि आ दिनै दिनैनि दिनाव जिफोर फरायसालि आ बे फरायसालि जों नायनो थाङोबा गुबुन गुबुन बेबायदिनो आ इंलिस मिडियाम फरायसालि आरो इंलिस मिडियाम स्कुल बेफोरबायदि एसामिस मिडियाम फरायसालि बा बर' मिडियाम फरायसालि बिदिखौ जों नुनो मोनो। आरो गोबां बेफोरबायदिनो आ गाव गावनि गथ' फोर सोलोंनो थाखाय बे फरायसालिफोराव हरनाय जायो। मोजां गानफब जोमफब गावनि गथ'फोरखौ ओ बे फरायसालियाव सोलोंनो आ जिफोर जि खो इंराजियाव साबजेक्ट होनना बुङो जिख जों आ बर'बा जों आ जों जिफोर सानखान्थि बेफोरबायदि समाज बिगियान बेफोरबायदि जिफोर साबजेक्ट बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि फोरखौ फोरोंनायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदि सोलोंनो थाखाय गाव गावनि गथ'खौ मोजां मोजां बेफोरबायदि फरायसालिफोराव हरनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो गोबां आ साइकेल बा मटर साइकेल बेफोरबायदि जों हांनाय मोजां गानफ जोमफबां गाननानै थांनाय जों नुनो मोनो। नाथाय गुबुन ओ जोंनि आइ आफामोननि दिनाव नो थाङोब्ला बेफोरबायदि सुबिदाया गैयामोन। इंलिस मिडियाम स्कुलफोर बो गैबाङामोन आरो बेफोरबायदि बर' मिडियाम स्कुलफोरबो गोबां खममोन बिदिनो आ जोंनि आइ आफामोननि दिनाव बिदिनो सुबिदा गैयिलाय बेबायदिनो एसामिस मिडियाम इंलिस एसामिस मिडियाम सि फरायसालिफोराव इस्कुलफोराव एसामिस मिडियाम स्कुलफोराव फोरिनानै देरबोनाय लावबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिदिनो आ साखोन सिखोन गाननाय गैयामोनलाय बेबायदिनो गांसे गांनै गाननाय जोमनायजोंनो बिदिनो सानफ्रोमबो बिदि स्कुलफोराव जों दावबायनायखौ नुनो मोनोमोन। आ नोंथाङा बिनि सायाव आ माबाफोर एसे बुंनो हागोन नामा?
अ हामबाय हामबाय होनदों ओ आं बे समावहाय फरायसालिनि फारसे बुंनो ओ फरायसालियावहाय ओ ओ गथ' जाय गथ'फोरा थांनानै फरायसालियावहाय फोरोंगिरिदों सोलोंजाहोयो। बागै गियानफोर गहरायो जि जि सान्थौ जि साननो गोरोंफ्रा जि गियनि मेलेमजिबिफ्राहाय जि लिरना गारलांनाय जि बिजाब बे बिजाबफोरखौहाय जि गथ'फोरनो जोंनि गथ'फोरनो फोरोंनाय जाय जायखौ ओ फोरोंनाय जायो बेयो बे जायगाखौनो बोब फरायसालि होननानै बुंनाय जायो। आरो फरायसालिया ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि थायोबु जेरैहाय ओ बायदि बायदियै ओ ओ रावनि जेरैहाय बर' ओ राव एसामिस राव इंराजि राव आरो हिन्दी राव आरो जोंनि भारत हादराव जों नायनो थाङोब्ला ओ हिन्दी आरो इंराजि रावानो सबैसो गैजो माने बिबांनि स्कुलफोर दङ बेयावहाय आरो जोंनि नेम बे एरियावहाय ओ आरो जोंनि ओ जोंनि बे बड'लेण्ड एरियावबो ओ‌ गोबां जायगायावनो माने इंराजि स्कुलफोराहाय खुलिजादों आरो बे इंराजि स्कुलफोराहाय गो गौ सरखारि सोरखारि नङा आरो बेफोरो गासैबो गा गावाय गावायनि बानायनाय बा प्राइभेट प्राइभेट स्कुलफोरखौहाय जों नुनो मोनो। आरो जाय बेख ओ जाय ओ जाय बो ओ जाय बेक्तिफ्राहाय ओ इंराजियाव थांनो बिथांमोनहा इंराजियाव थांनो हायो दिनैनि मुगायावहाय आरो जायफोरा इ ओ एसामिसाव थांनो एसामिसाव थांनो हायो नाथायबा गोदोनि जुगफोरावहाय जोंनि पेरेन्टसफोरनि टाइमावहाय ओ बर' मिडियामफोरखौहाय जों बेयाव नुनो मोनाखैमोन बा इंलिस मि इं इंलिस मिडियामफोरखौ जों नुनो मोनाखैमोन बा आरो बे जोंनि आइ आफामोननि आर सिगाङाव आर थांनायोबोला बिथांमोनहाथ' एसामिस मिडियामबो नुनो मोनाखैमोन। मानोना बै समावहाय ओ बांला राव सोलियोमोन बे बेंगलनि बे बाङालि बांला रावसो सोलियोमोन जोंनियावहाय ओ बांला रावजोंनो सोलोंनो गोनां जायोमोन गोबांफ्रा आरो बिनि उनावहायसो थाङै थुङै एसामिस राव फैदों एसामिस रावखो रों आरो गोबां जानो जोंनि बर' सुबुंफ्राबो सोलोंदों आरो बिनि उनावहाय थाङै थाङै थाङै ओ बर' मिडियाम फैदों इंराजि फैदों बिदिनो गुबुन गुबुन फ्रा जोंनियावहाय बर' ओ बड'लेण्डआवहाय सफैनो मोनदों। आ आरो एरोस आर फरायसालियाहाय मोननै रोखोमनि दङ जेरै ओ सोरखारि आरो मोनसेया जाहैबाय प्राइभेट। आ गोबां फैसा थाखा फैसा गोनांफ्रा सोरखारि स्कुलफोराव हरनायखौ जोङो नुनो मोना दिनैनि सम समावहाय मानो होनोब्ला सरखारि होनोब्ला ओ इसेबां मानसिफोरा प्रायरिटि होया मानो होनोब्ला बेयावहाय ओ सोलोंथाइखौ मोजांहै मोना होननानै नाथायब्ला ओ धनिफोरखौहाय प्राइभेट स्कुलावहाय बांसिन हरनायखौ गावनि गथ' गथ'फोरखौ हरनायखौ जोङो नुनो मोनो आ आङो एसेबां बारा बुंथ'ला बुंनोलाय गोबां दङ आरो बेसांखिनिखौ जों फोजोबनो हाया नाथाय दा आं नैबे समावहाय नोंथांनो एसे सम होदों बुंनो थाख फै
औ आ जानाखि नों जिफोर बुंलांबाय बेफोरो गोबां सिगांनि दिनफोराव जाना थांनाय आरो दानि ज दिनाव जिफोर जौगाथिखो जों नुनो मोनदों बिथाय दे दे बिससयाव नोंथाया जि बुंनाय बेफोराव नोंगौ आरो हयथ' आरो जों दिनैनि दिनाव बुंनो थाङोबा नायनो थाङोबा बिदिनो गोबां पेरेन्टसफोरा गाव गावनि गथ'खौ आ मोजां मोजां आ बेफोरबायदि प्राइभेट स्कुल जिखौ गाव गाव आ बिदिनो सोरबा बेक्तिया बनायनानै स्कुल खुलिनाय बेफोरबायदिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो इंराजि रावाव लिरनाय स्कुल बेफोराव हरनायखौ जों नुनो मोनो
औ जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो दिनैनि दिनाव गोबां बेफोरबायदिनो आ थाखा फैसा थानायलाय गावनि गथ'खौ मोजां सोलोंथाइ मोनथों होननानै जों इंराजि स्कुलाव बा इंराजि फरायसालि फाय इजिख खौ बुङो इंलिस मिडियाम स्कुल बेफोराव जों हरनायखौ नुनो मोनो मानोना बेफोराव गोबां मोजां इडुकेसन बा मोजां सोलोंथाइफोर मोननो हायो होनना जोंनि आ पेरेन्टसफोरा जि ओ गावसोरनि साननाय बायदिहै गोबां थाखा फैसाफोरखौ ओ होनानै बेफोरबायदि गाव गावनि गथ'खौ फो सोलोंनो थाखाय बेफोरबायदि फरायसालिफोराव हरनायखौ जों नुनो मानोना जोंनि आइ आफामोननि दिनफ्राव बेफोरबायदि खाबुआ गैयामोन। लाय बिथांमोना नि जुगाव जिफोर सोलिदों आरो जिफोरखौ नांगौ जादों गाव गावनि गथ'नो बेफोरबायदिनो ओ जि रावखौ बा जि रावनि स्कुलाव थाङोब्ला जि रावखौ सोलोङोब्ला जेन जिब'नाव लाब जागोन बेफोरबायदि हुबिदाखौ नायनानै दिनैनि पेरेन्टसफोरा गोबाङानो इंलिस मिडियाम स्कुलफोराव था हरनाय जादों जायफोरा थाखा फैसा दोङो बिसोरो हरनाय जादों नाथाय जायफोरा गैयैलाय बिथांमोना दाबो दिनैबो बे बर' मिडियाम स्कुल बा एसामिस मिडियाम स्कुलफोराव जों हरनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा बिनि बिसय एसे बुंबावनो हागोन नामा?
औ बे समाव आं बुंनो लादों ओ इंराजि रावखौहाय दोनैै-दोनैनि-दोनैहाय जों जोंनि बड'लेण्ड एरिया बा जोंनि जायगाफ्रावहाय नायनो थाङोब्ला ओ इंराजि रावा इंराजि फरायसालियाहाय जोबोर मोजां पारसेन्टखौ लानो हादों मानो होनोबा जौसे जौ जौखोन्दो फरायसाफोराव ओ बिथांमोना ओ दाइनजि जौखोन्दोखौनो ओ दाइनजि ओ पारसेन्टखौनो ओ बिथांमोनहा लानो हादों दाइनजि जौ खोन्दोखौनो मानो होनोब्ला ओ इ जाय इंराजि रावाहाय बुहुम नाङै मुलुगनाङै माने बाहायजानाय मोनसे राव आरो बे रावजों जायफोरा सोलोङो बिथांमोना बु मुलुगनाङै मुुलुग गुबुन गुबुन हादोरफ्रावहाय थांनानै खामानिफोरखौ मावनो हानाय बा साख्रिफोर मावनो हानायफोरखौ जों नुनो मोनो बा गुबुन गुबुन आयदा फोरावहाय खामानि मावनायफोरखौ जों नुनो मोनो आ आरोबा गुबुननि मानसिफोरजों गुबुन गुबुननि हादोरफोरनि मानसिफोरजों रायज्लायनोब्लाबो जोङो बे इंराजि रावखौ जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि जायनि जाहोनाव जोंनि ओ पेरेन्टसफोरा बा जोंनि मानसिफ्रा फिउसारखौ साननानैहाय ओइ बे इंराजि स्कुलावहाय इंराजि फरायसालियावहाय ओ गावनि फिसा गथफोरखौ गोबां हरनायखौ जोङो नुनो मोन्दों दिनैहाय नायनो थांबोलाथ दाइनजि जौखोन्दोआनो इंराजि रावावहाय हाबनो मोन्दों आरो आरो बे फरायसालि या जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि फरायसालिनि गेजेरजों जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो मिथि नो मोनो जायफ्रा जाय सान ओ साननो गोरोंफ्रा मेलम जिबिफ्रा जि स्टेप बाय स्टेप लिरना गालांनाय बेफोर फरायसालिनि गेजेरजों जों रोंनो मोनो आरो बे रोंनायनि गेजेरजों जोङो दिनै जोङो बायदि बायदि रोखोमनि ओ बिजाबफोरखौहाय जों फरायनो मोनो हायो रोङो ओ आङोब्ला बे फरायसानि फरायसालिनि सोमोन्दै रायलायनायखौ बेसेबांखिनिआवनो दोन्थनि
औ नंगौ आ बेफोरबायदि फरायसालिनि जि सोमोन्दैफोर जों सावरायबाय रायलायबाय आं नों बेफोरबायदि मोजाङै मिथिनो मोनबाय नोंनिफ्रायबो आरो आंनिफ्रायबो नोंथाङा गोबां बेफोरबायदि खोथाफोर ओ फराय सालिनि बिसय मिथिनो मोनबाय होनना आं आ बे सम खो दोनथनाय जाबाय गोजोन्थों औ दे हामबायसै